औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ माने दिनै आंङो नोंथांजों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे ओ रायलायनो सानदोंमोन। नोंथांङा हागोनना रायलायनो
औ गोजोनथाव रायलायनो हागो
औ औ नोंथांङाथ' मिथिगौ माने जानाय लोंनायाथ' बयनिबो माने गोनांखा जानाय लोंनायखौ थ' माने ओ आंङो माने बर'फोरनि माखासे जानाय लोंनायनि बेफोरखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै एसे एसे रायलायनो नागिरनाय
औ नंगौ
नंगौ माने नोंथाङाथ' मिथि मिथिखागौ माने बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायफोर मोननो हायो जेरै अनला खारि ओ मैथा खारि बे बायदि दिनो गोबां ओंख्रि तारमाने आङो बिथांजों अनला खारै म माबारै सङो बेनि बागै एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन।
औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अनला खारैखौ माबायदि सङोब्ला माने मोजां एबा गोथाव जायो होननानै?
औ नंगौ थारैनो जानाय लोंनाय गैयाब्ला जोंनि देहायाबो गैया जों मानसियानो जाबाय देरसिन स्रेष्ट' जिबि। देरसिन जिबि देरसिन साननो हानाय साननो हनो हानाय गुन गोनां जिबि। बेखायनो जोंनि देहानि थाखाय जानाय एबा लोंनाया गोनां गोनांथि दङ देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय साननाय हनाय खौ दिदोमै लाखिनो थाखाय सम मथे जानाय सम मथे लोंनाय थि खालामनांगौ थि खालामनो गोनां गोनांथि दङ थिग बिदिनो जों जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ गावनि आखाइजों संबोनाय गावनि ओ हारिनि मुंजों जोंनि ओंख्रि होननानै गनायथि होबोनाय गनायथि होबोना लानाय बेफोर माखासे नोंथाङा मख'नाय बायदि दोरोङारि जानाय लोंनाय ख्रि जेरै अनला खारै नङा होनबा? अनलाखौ बोरै सङो नंगौ जों अनलाखौ गोबां रोखोमै संनो हायो अनलायानो जाबाय जेराव जोङो माइनिफ्राय माइरं मोनबाय माइरं खौ गुन्दै खालामनानै जोङो लाबाय गिबियाव अन गुन्दै खालामनायखौ जोङो अनलाखौ जोङो मेवा गोखै औवानि जिथु फिस्ला फिसा गाज्रि बेखौ जोङो ओ मेवा गोखै होनो मेवा गोखैजों जों अनलाबो संनो हायो आरो बावहाय बेखौबो बुङो अनला अनला ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे जोङो सबायजों अनलाबो संनो हायो सबायाइखौ एसे होनानै माइरं गुन्दैजों माने अनलाजों बेखौबो जों संनो हायो आरो बिदिनो जोङो नोंथाङा मख'नाय बायदि बर'फोरा ओ बांसिनानो ओइति पारसेन नाइनथि बांसिनानो नन भेज मानो होनबा मा जाग्रा होनदों नन भेज माने आ बेदर जाग्रा नङा होमबा बेदर जाग्रा नाइनटि पार्सेन्ट ओइटि पारसेन्टसोआनो। जेरावनाखि बेदर जाग्रा नालाय बेखौ अनलाजों दाउजों सङोब्ला बांसिन मोजां मोनो आरो मानसिफ्रा जाग्राफ्रा नङा होमबा आरो बेखौनो फास्त फेभरायट होननानै सानो आरो बेखौनो अनलाजों दाउ होननानै बुङो बेखौ जेरावनाखि बर'नि न'खराव सोरबा आलासि सिथांबा अनलाजों दावजों मोनजाखागोनखि मोनजाखागोन आरो बे अनलाखौ अनला जों आरो दाउजोंखौ अन गुन्दैखौथ देना लाखाबाय जोङो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां
अन अन गुन्दैखौ जोङो स आ देबाय बिदिनो जोङो दै दैयाथ' दुंखाबाय गोदौखाबाय बिदिनो नङा होमबा जोङो बे दै गुदुङाव होबाय अन गुन्दैखौ बिदिनो खारैबो होबाय बावहाय ओमफ्राय दाना जों दाउ बेदरखौ एवखाना लानानै हा थाव सेरनानै एवखाना लानानै फोमोनखाबाय आरो दाउ बेदरखौ गुबुन मोनसे जायगायाव ओमफ्राय दा बे थाव बानलु फियास सेरनानै दाउ बेदरखौ एवनानै जोङो एवनाय दाउ बेदरखौ बै अनला ओंख्रियाव होबाय आरो बे अनलाया जेराव खारै गोनां खारै गोनांखा बावहाय जोङो बेखौ लुस्रोनानै होबाय आरो बिदिनो माखासे सम गोदौहाब होनानै जोङो बेखौ संख्रि साखिनायनानै खांनानै दोननो दोनबाय आरो बावहायनो अलरिडि थाखा जोबबाय आरो मसला मसलि बायदिसिना बे अनलानो अनलाखौ आ अ आ बै दाउ बेदरखौ थावस सेरनायावनो गासिबो मस्लाफ्रा थाखाजोबगोन नाथाय खारैखौ लुनाय जागोन जों अनला ओंख्रियाव आरो बे दाउ बेदरखौनो बे अनला ओंख्रिजों गोदौ नानै दसे गोबाव सम गोदौहोनानै बेखौ खांनाय जासिन आरो नंङाहोमबा नोंथां आरो बे बे बे ओंख्रिखौ मोनजाबानो मोजांथारसै आरो बर'नि गेजेराव थारैनो आलोद आ थारैनो आलासिखौ अनमारदों होननानै बेबायदि मोन से आरो बे मोनसे माने आ मोजां मोनसे जोंनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों लासिनो आरो नङा होमबा?
नंगौ
खुसि जायो देट मिन
नंगौ
औ थिग बिदिनो आं बुंदों ओ गिबियाव बुंबोखादों आं जानाय लोंनायजों जोंनि देहाया सोमोन्दो गोनां आरो मोजां जानाय लोंनाय थाबासो जोंनि देहायाबो थिग थायो बिदिनो जानाय लोंनाय मोजां जानाय लोंनाय मोनजाबा मानो आ बै आलासियाबो एबा सोरबायाबो गोसो गोसोआ गोजोननाय मोननानै सोमोन्दोआ गोरासिन जाहैनाय जों नुनोमोनो आरो आ नंगौ नथां दा जोंनि सावरायनांगौआ बेनो जानाय लोंनायनि सायाव नङा होमबा जोंनि माखासे। ओंख्रिफोरनि सायाव। नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो मि- थिंगा-मिथिंगायाव मोननाय गोबां जोङो मैगं थाइगंखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों गोबां जों हाग्रानि आ मैगं थाइगंखौ जों बुथुमनानै जायो जेरै सिब्रु। दिंखिया बे- बेफोरखौ जोङो लाबोनानै। अ जों फाजि जायो आरो जेराव गोबां मेजेंगाफोर दङ मेजेंगा ओंख्रिबो जों जायो बेफोरखौ हाजोफ्रावनो मोनो आरो। नाथाय जोंनि गेजेराव रिसार्च खालामनाया खम नाथाय बेफोरखौ रिसार्च खालामबा जोङो गोबां मेडिसिन मोनगोन बोवहाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां प्रफिट मोनगोन जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिम बाहायबोदों। नोंथाङा माखासे बेबायदि ओंख्रिफोरनि सायाव। आ मा मा मोनथिनानै दङ नोंथाङा सेयार खालाम- खालामना।
नों औ नों नोंथाङा ओं- ख्रि हाग्रानि ओंख्रिनि सोमोन्दै सोंदों ना?
औ।
नंगौ माने अ जोङो बर'फोराथ' माने गोदोनिफ्रायनो बारि बागाननिफ्रायनो ओंख्रि माने खनसायनानै जाग्रा होननानै मिथिनो मोनो जों बयबो। बे बायदिनो माने जोङो। अ बारियाव अ नायोब्ला गोबां ओंख्रि। बा हाजोफ्राव न'। साखाथिनि जुदि। न' साखाथियाव जुदि हाजो मोननो थाङो बेयावनो माने अ मैगं नागिरनो थांनायाव गोबां मैगं मोनबोनो हायो जेरै नोंथाङा बुंदों अ सिब्रु आरो दिंखिया। आरो बेबायदिनो मेजेंगा। आरो गो- बां दंबावो आङो मुंफोरखौ बांसिनै मोजाङै मिथिया आरो। अब्लाबो मोनो होननानै आं मि- थियो ओंख्रिफोरखौ बेबायदिनो अ नोंथाङा मेजेंगानि खोथायाव बुंदों नंगौ मेजेंगाखौ माने हाजोआव मोननाय जायो बारियाव मोननाय जायो आरो। अ खायफा जायगायाव माने मेजेंगा बायदिनो मोनसे अ बिलाइ बिफां दं आरो बेखौ जायो आं बेखौ मोनजादों एबा नुनो मोनदोंमोन। बेयो माने अ मेजेंगा नांगौ मेजेंगा बाय- दिनो अब्लाबो बेनि माने बिलाइयाव सु थाया आरो। बि-बिफाङावल' थायो बेखौबो माने मेजेंगा बाय- दिनो जायो। दालि एसे होनानै। नंगौ खारै होनानै खारै होनांगौ आरो। आरो बेनिफ्राय। अ बेखौ न'-न'यवनो माने गायनानै लानाय- खौ आं नुनो मोन्दों आरो बांसिनै न' साखाथियावनो गावनि बारियाव औ बेनि उनाव मे नोंथाङा ओ अनलाजों दाउ संनायखौ जोबोर मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय औ बेनि उनाव आङो ओ मै था ओंख्रिखौ माबायदि सङो एबा मैथाखौ माखासे मानसिफ्रा बुङो आरो गोबां रोखोमनि एबा मैथा गोजा मैथा बांगाल आरो गुबुन गुबुन मैथा मोननो हायो होननानै ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा बेफोर मा मा रोखोमनि मै
नंगौ मैथा बांगाला मैथा औ नंगौ जानो मोजां माने मै मै मैथा बांगाला जाहैबाय ओ जों फाथो बायदि गोजौ जायो बेयो मैथा बांगाला आरो बिनि गोखैया एसेबां गोखै नङा बे मैथा गोजाया जाबाय मैथा गोजाया जाबाय ओ गिदिर गिदिर बिबार बारग्राया ओमफ्राय आरो मोनसे मैथा गोखै दङ बे जाबाय एसे गाहायाव थायो बेयो गाहाय गाहाय जेखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो फुनानै जायो बेबायदि मोन मोनथामसो रोखोमनि दङ मैथाया नाथाय मैथा बांगालखौ जाबाय जोङो नोङो साम'जोंबो जाजायो बेखौ साम' बे मा होनो बेखौ ओ साम'खौ माने जिर ख'नानै जिरख' खानानै लायो आरो सबायजों साम'जों नङा बियो माने साम' साम' लादायफोरजों बे मैथा बांगालखौ जानाय जायो आरो साम' फिसाजों नङा साम' लादायजोंसो बे खौ जायो आरो एवनानै भाजि जायो बेखौ थिग बिदिनो मैथा गोखैखौ जायो जोङो ना गोरानफोरजों एवनानै जायो माने बा थोन खालामनानै एबा बियो हारसिंनोबाबो मैथा गोखैखौ जोङो बिदिनो ओ बाद थुन खालामनानै जानाय जायो आरो एवनानै माने औ दैजों बेखौ फोमोननानै ओ ओ बबेयाव
नोंथाङा बुंबाय जे एवनानै जायो होननानै बाथोन बानना जायो बेयाव मेथ थाव होनानै थाव होनाय जायो नामा?
होनो हायो मोननैबो बावहाय खारैबो होनो हायो एबा आरो थावबो होनानै जानो हायो नाथाय सामब्राम गुफुर बानलुफोरखौ बावहाय देनानै जानो हागोन आरो।
नोंगौ माने आङो औ खोनाफेराखैमोन आरो माने मैथा ओंख्रिखौ थावजों जानायखौ।
औ नंगौ मैथाखौ जोङो ओंख्रिबो जाजायो नाथाय नैबे बाथोन बायदि यैबो एवनानै जाजायो जोङा।
नंगौ। बेबादिनो माने आङो मैथाखौ नरमेलै संनायखौ खादोंमोन आरो। जेरै माने ओ ना गोरान एबा नाफामजों आरो आरो जुदि गोखै जानो लुबैयाबा बेयाव खारदै एसे होनानै जानायखौ खोनानो मोनदोंमोन।
नंगौ हा। खारदैजों माने जोंनि गोखैया दानगारो आरो।
नंगौ नोंथां। अब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनबाय। बिथांनिसिम साबायखर बाहरनाय थाबाय।
औ दे गोजोनथों बिदिबा जोंना समावबो थौबाय दे औ दे।